हेलौ औ खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
गोजोन मोनाबिलिनि गाहामामलायनाय जासिग्रोबाय नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
होमबा जोंहा सानैजों बर'फोरनि जौ संनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनि नामा??
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथांनि ओनसोलावहाय जौखौ माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ जोंनि ओनसोलावथ' ओ जौखौ ओरैबायदिहाय संनाय जायो। फार्स्टावहाय जोङो ओ माइरंखौ जायखि जाया माइरं लानो हायो जोङो बे जौ सोंनो थाखाय बे माइरंखौ जोङो गिबियाव सुना लाग्रोबाय गिबियाव जोङो माइरंखौ सुना लानानै बेखौ जोङो आरामसे एसे गुरै खालामनानै सोमनानै एसे गुरै जानाय बायदि जोङो बेखौ दिंखि बा जोङो उवालाव देनाय जायो आरो बे माइरंखौ। ओमफाय माइरंखौ देखांनानै औ ओ देखांनानै जों गिबियाव मा खालामनाय जायो जोङो मोनसे बाखार जातयाव मोनसे खालामग्रोना लानाय जायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय बे बाखारखौ जोङो ओरै बायदि खालामनाय जायो बेयो जौ सं मोन मोनसे गुबै आरो बे बाखारा बेखौ नांथारगोन जोंनो बेनो गैयाबा जोंनियाव बे बाखार गैयाब्लाथाय जोंनियाव जौआनो जानाय नङा आरो बेखौ जोङो ओ माखासे मिथिंगानि बे जोङो माखासे मुवा बेसाद बुथुमना लानाय जायो जेरैहाय ओ जोङो मोखना मोखोन बिलाइ खान्थाल बिलाइ मफ्राय बिदिनो माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो बुथुमना लानानै बेखौ जोङो बेजों लोगोसे देफानाय जायो आरो नोंथां बे माइरंजों लोगोसे देफानानै जोङो बेखौ लारु बानायनाय जायो आरो लारु बानायनाय सान्दुआव फोरोंनाय जायो आरो बेनिफ्राय बे मोनसे एसे बाखार जाबाय जोङो बेनिफ्राय बानायनाय जाबाय बाखारखौ ओमफ्राय बाखारखौ बानायखांनानै जोङो ओ आरोबाव जोङो खनसेबाव जौ बानायनो थाखाय जों माइरंखौ ओ जोङो सुनानै आरामसे संनाय जायो आरो माइरंखौ ओ सङो ओंखामखौ जेरैहाय सङो जों माइरंखौबो बेफोरबायदिनो संनाय जायो ओंखाम बायदिनो सङो ओ मोनसे जो खान्था बा थौाव लानानै बेखौ संनाय जायो आरो औ ओमफ्राय संनानै जोङो ओंखाम बायदिनो संबाय संखांनायनि उनाव बे आरामसे जोङो दिहुननानै बेखौ दिहुननानै एसे लामनानै दोननाय जायो आरो लामनानै दोननाय जायो बेखौ एसे फोररायनाय बायदि खालामनानै एसे रा माबानानै एसे फोराननाय बायदि खालामनानै बेखौ लरियासै बेखौ जों जि बानायनाय बाखार बे बाखारखौ बेवहाय मिक्स खालामनाय जायो आरो नोंथां। दे मा बाखारखौ जों लगायनानै बेखौ ल' आरामसे बरयासे लगायनानै जोङो बेखौ आरामसे प्लास्टिकआव बोन बुथुमनानै दोननाय जायो आरो ओफाय बेखौ दोनखांनानै हसे बा हनै दोनायनि उनाव जो बे मोनसे खान्था बा जुदुबा थौ बेफोरबायदियाव जोङो सोनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बे जौखौ ओमफाय सोना माने हरथाम हरब्रै बा हरबानि गेजेराव जों बेखौ बे जौखौ ओ मोनलोंनो हायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो बे जौ संनायखौ जों बेफोरबायदिनो बानायनाय जायो आरो नोंथां। दा ओ नोंथांनि ओनसोलफोराव माबायदि आदबजों बे जौखौ संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसो औ जौखौ बे बादिनो आ गाहायै जौखौ जों गोबां रोखोमनि माइरंजों बानायायनाय जायो जेरै जों माइ
औ नोंथांनि ओ गारांखौ एसे ओ नोंथांनि गारांखौ एसे उसुबिदा खोनादों नोंथां।
औ एबार खोनाबायना? खोनाबायना एबार मोजाङै औ ओ नोंथांनि बायदिनो नोंथाङा औ। नोंथाङा खोन्थानाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जौखौ बेबाय दिनो बानायनाय जायो जेरै जोङो गिबियाव जोङो गोबां रो सबाय। गोबां रोखोमनि माइरंजों जौखौ बानायनाय जेरै जों बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला माइब्रा जोसा लोगोसे बिदिनो जोङो माइसालि माइ बेफोर फोरबायदि माइरंजों जों जौखो बानायनो हायो जोंनि ओनसोलाव थिग बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि नोंथाङा बाख्रा ना मा बुंदों बेखौ जोङो एमाव होननानै बुङो जोंनि ओनसोलावहाय औ बाकार जों जोंनि ओनसोलाव बेखौ एम आव एमाव एमाव होननानै बुंनाय जायो औ जोंनि ओनसोलाव एमाव औ एमाव होननानै बुंनाय जायो आरो बेखौ गोबां रोखोमनि बेखौ माइरं माइरंजों बे थालिर बिलाइ बा जोङो खान्थाल बिलाइ बेफोर माखासे जिनिसफोरखौ होनानै देग्लिनानै लारु बदि लानानै फोराननाय जायो गोरान
फोरानाय जायो ओ नोंगौ।
बेखौनो जोङो औ बेखौनो जों ए माव होनो जाया होननानैबो जों मिथिखायो नोंथाङाबो मिथिखायो बेखौ जों औ जोङो सिगां नोंथाङा जेरै खोनथानाय बायदिनो जोंनावबो बेबायदिनो ओ माइ माइक जो माइरंखौ जोङो माइंखौ जोङो सो नानै लानाय जायो आरो। बिनि उनाव जोङो माइरङा जे ब्ला मोनगोन अब्ला जोङो। खौ माने माबायावहाय सानद्रि बा जोङो सानद्रि होननानै बुङो जों नगखौ सान्द्रिबा जोङो संग्राय बेयाव जों थालिर थालिरनि थालिर बिलाइखौ जोङो बनानै लाग्रो बेनि उनाव जों थालिर बिलाइयावहाय माइ जों माइखौ माने माइरंखौ जोङो बरननानै लानाय जायो आरो मोजाङै गुवार खालामनानै दसे सम गुसु जानो थाखायदों नाय जायो जोङो नै घन्टा थाम घन्टासो दोननायनि उनावहाय जोङो एमावखौ मोजाङै दे ग्लिनानै लानानै बेयाव जोङो मोजाङै मिक्स खालामनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय औ गलायनाय जायो बिनि उनाव जों ओरैनो लांदाङै जोङो हरसे हरनैखौ जों ओरैनो दोननाय जायो बेखौ बेनि उनावहाय जोङो ओ बेनि उनावहाय जों बेखौ दोआव सोनानै दो बा बाल्थिं बा जोङो माबायावहाय बेखौ सोन नानै दोननाय जायो आरो मोजाङै खाथेनानै थालिर बिलाइजों थालिर बिलाइजों मोजाङै खाथेनानै बेखौ दोननाय जायो आरो बेखौ बा सान द सान बा जोङो ओ ब्रै सान ब्रै साननि उनावहाय बेखौ माबा खालामनाय जायो ओ ए बेखौ जोङो लोंनो हानाय बायदि जायो ओ जोङो जौखौ गाहायै जौखौ गाहायै जोङो मोननै रोखोमाव जायो जों गिसि जोङो डाइरेक्टलि बेखौ दोनिफ्राय हान नानैबो लोंनो हायो। नङाबा आरो खायसेया बेखौहाय जोङो जायखौ जों जौ मावनायबो होननानै बुङो जोंनि ओनसोल हाय बेखौ जों ओ माखासे आदबजोंहाय माखासे आदबजों बेखौ जोङो गोरान जौ गोरान होननानै बुङो जोंनि ओनसोलावहाय जायखौ जों जौ सेरेबबो होननानै बुङो बुङो अबे बा बबेबा ओनसोलावहाय जौ सेरेब होननानै बुंनाय जायो बेखौ जोङो जौ गोरान मोननै रोखोमै जौखौ लोंनो हायो आरो बेबायदिनो जौनि बाहायनाया थ बे बायदिनो जौनि बाहायनाया जोंनि ओनसोलाव गोबां ओ गोबां बाहायनाय जायोा जों जौखौ जों बुंनो थाङोब्ला
औ
बाजै
ओ एसे माबा खोनाबाय नोंथां रायज्लायनायखौ?
औ
औ औ एसे नांथानाय बायदि खोनादों मोन नोंथां। औ
औ एबार खोनाबायना औ जौनि बाहायनाया बुंनो थाङोब्ला जोंनि औ जौनि बाहायनाया बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय ओ। गोबां होननानै बुंनो हायो। गासैबो बर' न'खरफोरनियाव ज गासै माबा मोनसे फिसा प्रग्राम खालामनांगौबानो ओ माबा मोनसे फिसा प्रग्राम खालामनांगौ। जोंनि बाहायनाय। जौखौ नांथार समबा जोंनि बर' समाज बा जोंनि ओनसोलावहाय जेबो प्रग्राम जाया बा जेबो फालिथाय जाया जोबनानै बुंनो हायो फुजा होनायनिफ्राय लानानै फुजा होनायनिफ्राय लानानै बा जोङो ए हाबा निफ्राय लानानै गासैबो बिथिङावनो जों जौ खौ बाहायनाय जायो जेरै जोङो जौ होन्नानै बुङोब्ला जोंङो बर' समाजाव मोन औ बर' समाजाव मोनसे एंगार हायै मोनसे जानाय लोंनायनि बाहागो होननानैबो जोङो जौखौ जों बुंनो हायो। औ थानेस ओ बेखौ जों जोंनि ओनसोलावबो गायो जोंनि ओनसोल सोलाव खेराइ खेराइ फोरबो फालिनाय खेराइ फोरबो फालिनायावबो जों बाहायो फुजा होनाय बिनि उनावहाय जोङो औ स्रा-स्राद्ध' मानसि थैनायनि उनाव स्राद्ध' बिनि उनावहाय जोङो ओ फिसागि फिसाजो बिलाइनाय बिहामजो लायनाय बेफोर गासैबोखामोन औ हाबा बेफोर गासैबो खामानियावहाय जों जौखौ बाहायो होननानै जोङो ओ नुनो मोनो आरो गोदोनि फ्रायनो
नुनो मोनो
नोंथांनोमोननि ओनसोलाव जौ खौ नोंथांमोननि ओनसोलाव जौखौ मा मा खामानियाव बाहायो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ जौ खौथ' जों बेबायदिनो माखासे ओ खामानिफोराव बाहायनाय जायो जोङो हमना लाबाय माबा मोनसे जोङो ओ खामानि मावबाय बा मेंबाय एसे मेंबाय मेंनानै जों बे बेखौ ए-एसे जोङो बे बेखौ इदिनो बाहायनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जेरै हाबा हाबा ओ जायखिजाया हाबा होन हरनायानो होन बा लाबोनायानो होन बेफोरबायदि हाबाफोराव जोङो एसे एनै जों बेफोर जौफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बेनिफ्राय जायखिजाया माबा मोनसे खामानि मावनाय बा बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो बेयो जोंनि मोनसे ओ बर'नि मोनसे ओ बाहायनाय मोनसे ओ गोदो समनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो बे जौआ बेनिखायनो जोङो ओ दिनैसिमबो जोङो बे जौखौ एंगारनो हाया आरो नोंथां ओ बेनिखायनो ओ जौखो जोङो ओ जौआ मोनसे ओ जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे ओ थादेरसा होनना बुंनांगोन जों बेखौ ओ बे ओ जौखौ जौखौहाय जोङो ओ मा होनो ओ बे खौ ओ ओरैबायदिहाय बाहायनाय जायो जायखिजाया जोङो माबा मोनसे खामानि मावबाय बा फोथाराव जोङो खामानि मावबाय बेफोरबायदियाव जों बे जौखौ बाहायनाय जायो आरो जेरैहाय गोदो समनिफ्राय जोंनि आबै आबौ ओ बे बेफोरबायदि समनिफ्रायनो बे जौखौ बाहायबोनाय जायो आरो दा दिनैसिमबो जों बे जौखौनो बाहायबाय थानायखौ ओ नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां नोंथाङा दानि बुंदोंमोन ओ जौखौ जों मोननै बाहागोआव बाहायनाय जायो होननानै औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव जोंनि जायगायावबो जौखौ मोननै बाहागोआवनो बेफोरबायदिनो बाहागो राननाय जायो ओ जेरैहाय जौ गिसि आरो जौ गोरान बा जौ सेरेब होननानै बुङो जायखौ जोङो बे जौ सेराबा जाहैबाय जोङो जौ ओ जौ गिसिनिफ्रायनो जों बेखौ बाहायनाय जायो ओ माखासे ओ जोङो ओ माखासे ओ जिनिसफोरखौ लानानै बे जौ गिसिखौ दिहुननाय जायो ओ सरि जौ जौ गोरानखौ जोङो दिहुनाय जायो आरो ओ बे ओ जौ गोरानखौ दिहुनो थाखाय जोंनो ओ माखासे ओ जोंनो ओ मा नांगोन ओ जिनिसफोरखौ नांगोन आरो जेरै खान्था नांबाय बेनिफ्राय बिनि सायाव जोंनिया मोनसे मा होनना बुङोमोनथाय बेखौ फायला नांबाय जोंनो बे फाइला थाबाय बेनिफ्राय बे आरो बेनि सायाव जोंनिया मोनसे ओ दै होग्रा मोनसे थाबाय दै दोनग्रा बेनिफ्रायनो जोङो बे ओ जौ गिसिनिफ्रायनो बे जौ गोरानखौ ओ दिहुननाय जायो आरो नङाहोनबा नोंथां बेफोरबायदिनो ओ जौ औ जौ गोरान जौ खौ जों बिदिनो बाहायनाय जायो आरो
औ दे होमबा नोंथांना दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै दे गोजोननाय थाबाय नोंथां उम
दे